खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ आं फन हरनानै जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांनि ओ गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबायदि मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
उम।
फाथो अ' बिदि फाथो मैगं बुङोबाथ' ओ बर'आव जोब। फोर ओ गायना जानाय। खौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों ओ। दाल' नङा गोदो समनि फायनो। जोङो नुनो मोनबोदों
औ नंगौ।
फोरनि हमस' हायै समनिफ्रायनो जोङो फाथोखौ मोनबोदों ओ जाबोदों गायनानै। बेखौ फाथो आबाद। होनो बुङोबाथ' ओ- जोङो गिबियावनो लानदां। जागा बि बिदिनो दिदोम हासार गोनां हा नायनानै। जोङो एवना लानाय। जायो ओ- बेखौ एवनाइ लानानै फाथो बेगरखौ फोनाय जायो ओ-
औ नंगौ नोंथां।
फोनानै बिदि ओ- बिलाइ जाबा ओ- फाथो जायो बे खौ ओ- जायोबो ओ- फाननानैबो रां खामायनो हायो बेजों उम था खानानै बेखौ फाननाय जायो। ओ
औ
फाथो ओ- बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जाजायो फाथोफोरखौ उम एवना सानैबो जाजायो बेखौ। ओ बेदरफोरजोंबो जाजायो अमा फोरजों दाउफोरजों ओ- नाफोरजोंबो रोसि संना जाजायो। नुनो मोनो। जोबोद ओ-बियो फाथोआ जेब्ला सिम राना गोजौ जायो अब्ला बे
औ
ओ- गेजेराव बेखौ ओ- दानस'नाय जायो दानस'नानै ओ- मुथा मुथा खामनानै बेखौ। ओ- दानस'जोबो दानसजोबनानै बिनि बिजौफोरखौ बिलाइफोरखौ खाजोबो खानानै।
उम
बिदिनो आइजें ओ-दालााय एबा आइजें गुवारफोराव बेखौ लामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ- बियो रान -रान- ना रानाय समाव बेखौ ओ-नारजि बुंनाय जायो।
औ नोंगौ
नारजिद थ' बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै जानाय ओ ओंख्रि नङा होनबा बा ओ बेखौ गुबुन रोखोमनि जाजायो बिदिनो नार जि रं अमा जानायखौथ' जोबोर गोथाव बर फोरनि खहाबथावना ओंख्रि नङा होमबा नोंथां बेखौ संनो थाखाय जोङो संनो थाखाय बुङोब्ला ओ बेखौ खारैनि गोनांथि जायो नारजि ओंख्रि संनो खारै नङाबा जाया नङा हबा नोंथां खारै बि बेखौ सायनांगौ बासिनांगौ ओ बिनि खानायनि ओ दिरुं रोदाफोरा बिनिया ओ दानाय फोर गोलाव जाना थायो बेफोरखौ बासिनानै बेखौ सोमना लानांगौ सोमनानै बेखौ जोबोर गोखा जायो नालाय जायगा लाना जायगा गायनाय जायगाया अब्ला बेखौ गोखााथारबा बेखौ रु रुगारनाबो लायो खायफा खायफाफोरा गोखा जानो हादों जायफोरा ओ रुगारनानै बेखौ खारै रोसि होनानै बेखौ ओ खोबानानै जेब्लाथिं बियो लर हाया अब्लासिम बेखौ खोबनानै दोनो खारै होनानै बेयो रखायनानै जेब्ला ग्लेब ग्लेब जायो अब्ला बिखौ दै होनानै बिदि बानलुु नुबायदिसिना होनाय जायो बिदि मस्ला मस्लि बांद्राय ओ होनाय खो नुनो मोना
औ औ
बेदरफोर होनोबा बेखौ एवफ्राननानै मोननो समाव जेब्ला बियो गोदौऔ अब्ला फैनाय जायो होनानै दसे सम मोनहान्स संनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ
ओ फाथो ओ बुङोब्लाथ' फाथोनि ओ जे ब्ला बेखौ दाननाय अब्ला ओ बिनि बिलाइ खानायनि ओ ओ बिखौ दालायखौ ओ बिफांखौ ओ बिदिनो दै-दैयाव खुथा खानानै गा ओ बिदि फुख्रि एबा ओ बिदि हाखरफोराव न' सेर फोराव थाबा बेखौ सोमहाबना नायजायो ओ जेब्ला बियो गुरै जानाय बिनि बिगुरा जेब्ला दाल ओ दाला-दाला गुगारनाय जायो गुरै जायो अब्ला बि बखौ बोखाङो बोखांना बिनि ओ दिरुंखौ ओ बख'जोबनाय जायो ओ मोनसे मोनसे बेखौ जिर नाय जायो जिरनानै
औ
आगोलनि दिननिफ्रायनो बिदि ओ नेमखौ जों ओं बिदि हाबाफारिफोरखौ जों नुनो मोनबोदो ओ बे
औ
जिरनानै फोराननाय जायो सान्दुुंयाव ओ
औ नंगौ नोंथां।
रानो अब्ला बे
औ
जोबोर ओ नांगौ ओ बिदि मुवाफोराव बाहायनाय जायो।
औ औ
बिदि मोखौ फागा बुङो मोसौ ओ नि दिरुंबो बानाय बुयोमोन आगोल बिदि रां रुफा गैयै समावबाबो बिदि दिहुननानै ओ बानायोमोन बर' आइ बर' सुबुंफोरा बिदि ओ रां रु फानि जोबोद आंखाल मोनना बिदिनो ओ बर'फोरा मोनसे से मोनसे रोंगौथिखौ नायगिरनानै दिहुननानै बिदि ओ मावनो जानायखौ नुनो मोनबोदो ओ बेखौ गोबां दिरुंफोरावबो बाहायनाय नु मोनबोदों। खौ मोसौफोरनि दोनदाल फोरखौ बिजोंनो आगोलनिफ्राय सोलिबोदों आथिखालाव थ' गोबां लायल'नि साद मुवा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां ओ दानि जुगाव जोबोर गोबां खम नुनो मोनबोदो ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि फाथोनि फाथोखौ आबाद मावनायनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो
औ औ हागोन नोंथां। औ उम नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव फथोनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। जोंनो गिबियावनो फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो फाथो बेगर नांगोन नङा होम्बा नोंथां? अ बे फाथ बेगरखौ फोनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै हालेवग्रोना लानांगोन नङा होम्बा नोंथां।
औ नोंगौ
बिदिनो हालेवग्रोना लानायनि उनाव जों बे फाथो ओ बेगरखौ जों फोस्राङो फोस्रांनायनि उनाव जोङो बिदिनो ओ से दान नङाबा बिदिनो से दान जास्लाबियावबो जों रज'नायखौ नुनो मोनो औ जेराव हस हासार दं बेयाव थाब र'जयो थिक बेबायदिनो जेब्ला फाथोआ ओ जोंनिया देरो अब्ला जों बेखौ ओ ओ बे गुबुं जाब्ला जों बेखौ गेसें खालामनो थाखाय जोङो ओ फुनानैबो जोङो एसे गाहाय गाहाययावनो जों फुनानै हाथाय बाजाराव मुथा मुथा खालामनानै फानहैयो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बे फाथोखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोङो एवनाबो जायो आरो जों मैद्रु बायदिबो संनानै जायो आरो बे बेफोरजोंबो एवनानै जायो आरो नोंथां। थिबो बेदिनो। जेब्ला बे फाथो बिफाङा ओ जौवो जों बेखौ फाथो बिफां जौनायखौ जोङो ओ बिलाइफोरखौ बिलाइ रायाफोरखौ ओ गोरा बेरायाबा बोराय जानायफोरखौ जों खायैय खायै न'आव लाबो लाबोनानै जोङो बिदिनो दाला एबा बस्थाफोराव जों सान्दुं फोरानना दोङो जाहाथे बे फाथोआ बिलाइया रानो राननानै बे बियो ओं नारजियाव महर सोलायो‌ बेनि थाखाय ओ थिग बेबायदिनो बे ओ फाथोनि ओ फा फाथोनि बिलाइ खाखांनानै जों जेनेबा बे फाथोनि बिफाङा थाबोयो नङा होमबा नोंथां। बे फाथोनि बिफांखौबो जोङो ओ फुनानै लाबोनानै एबा हास'नानै लाबोनानै जोङो उम बिदिनो मुथा मुथा खानानै जोङो ओ दैमा नङाब्ला बिदिनो दंग'फोराव जोङो सोमनानै दोनो आरो बेखौ सेवहोनो थाखाय
औ।
थिग बेबायदिनो बे जेब्ला सेवो अब्लानिआजों बेनि जेनेबा बे बिगुरा दाला दाला गुगायो नङा होम्बा नोंथां बे बिगुरा थाल्ल थाल्ला गुगानायखौ जोङो दान्दा एबा मायबा मोनसे दान्दायावनो जोङो जों बेखौ रानहोनो थाखाय लामना दोनो आरो नोंथां रानो अब्ला जों बेखौ दिरुं खालामनो हायो। ओ ओमफ्राय ओ खौ जोङो ऐ आगोलथ' मोब्लिबनि बारा एसे राहा गैयामोन नङा होम्बा नोंथां बेयाव जोङो बेनि दिरुंखौ जोङो साथियावबो सोनानै जों अर जोङोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो ओ जों बे फाथोनि बे बिफाङा जेब्ला रानो अब्लानो जों बेखौ अरबो सुजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो उम जोङो फाथो मैगं जेब्ला जायखौ नारजै जों बेखौ जोङो ओ अमाजोंबो संला जोबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जोंनियाथ' बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा मोनसे नेम दोङो। जेब्ला न'खरनि सोरबा सासे। रं सारि जायो एबा गामिनि सोरबा हासे रुंसारि जायो। बिनि दाहा एबा खास होनो थाखाय जों बे फाथो अरगारनायनि ओ नेमखान्थिया जोंनिया दंथारो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जों बर' फोरनि थाखाय बे फाथोआ जोबोद गोनां आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदि ओ दाहाफोर हेगारनायाव फाथो फाथो एबा नारजिखौ बाहायो नामा नोंथां?
औ बाहायोखा ओ गोबां ओ बर समाजावनो ओ बियो हाबाफारिया नेमा दंखायो नोंथां।
औ नंगौ।
बेखौ फाथो ओ हरगानाय होनो ओ बिदि नारजि अरगारानाय बुङोबाथ' उम माने बिनि ओ बियो थैदोंबाबो बिनि आत्मा एबा ओ सोलेरनि बिदि मा ओ जिउफोरा थांगारा मोजाङै ओ सान्तियै थांगारा होनो बेखौ हो बासो ओ सान्थियाव थांनाय जायो न'निफ्राय।
औ नंगौ नोंथां।
ओ ननिफाय ओंखारलांनाय जायो। ओ बे खौ ओ खा बिनि उनाव बेखौ बिनि ओ रायजोफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय हाबाफारियाव बो ओ अमाजों संना होनाय बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों गोबां गामि ओनसोलावनो बर'नि समाजावनो बिदि सोलिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ गोबां गोबां बाहायबोदों
औ। बिदिनो जोङो बे दाहा गारनायनि उनाव जों रायजो गोजा बे फाखोखौ जों अर अरगारना गारगाखांनायनि उनावबो गोेबा जोंनिया रायजो जाहोनाय आलासि जाहोनाय थायो जों बेयावबो अ फियार थां ओ बियोब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों फाथो आबादनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय मोनबाय आंबो।
ए दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ नोसै।
औ नोंथां।